हेल'
हेल'
हेल' हेल'
हेल'
हेल'
हेल'
हेलौ नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
अ यो आङो नोंथांजों ओ बर'फोरनि नायना हम नाय बे आयदानि सायाव सावरायनो सानदों
औ औ नोंथां औ औ औ नोंथां औ
दायो आं बिदिब्ला जागायनोसै
औ नोंथां दे
ओ बर'फ्रा गोदो गोदायनिफ्रायनो जिउ खुंबोनायाव गावसोरनि जाग्रा आदार महरै ना नाफोरखौबो गुरनानै जाबोदों ओ बेबायदिनो बर'फ्रा गोदो गोदोनिफ्रायनो ना हमनाय हुदाया दिनैसिमबो ओ दंङ
ओ ओ
जेखाइ खबाइ खाखिसेेन सानै जे हाबनानै बिसोरो ओ ना खौ ओ हमनानै बा ओ उम ओ आलि होथेनानै ओ दैमा बिलोफोरखौ ओ थे-थेनानै बिसोरो सारै सारै नाफोरखौ खौ हमनानै जाबोदों आरो गावसोर जानायजों लोगोसे से बेफार फालांगिसिमबो बिसोरो ओ सोलायहोनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो ओ बर'फोरनि बे फोर दोरोङारि ना हमनाय हुदाया जोंनि थाखाय मोनसे दोरों गियान जों बेखौ गोदो गोदायनिफ्रायनो दिनैसिमबो बे दोरों गियानखौ मुगानि फ्राय मुगा बास्लायबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों बेबायदि बिदिनो बर'फ्रा ओ गोबां ओ ना हमनो थाखाय बर' आइजोफोरा बर' आइजोफोरजों लोगोसे हौवाफोराबो ओ गोबां मुख गुब जाबोनायखौ जों नुनो मोनदों बिसोर थांना थानायाव थांना थानायाव बा जिउ खुंनायाव बिसोर ना हमनायखौबो मोनसे हाबाफारि महरै बिसोर बोजबनानै लाबोदों बिसोर मा माखासे समाव गावनि न'खराव जानो ओ बोथिसे ओंख्रि गैयाब्ला बिसोर दैमा दैमा दैमा बिलोआव थांनानै ज'ज' जाजाय बर' आइजो थांनानै ओ ना गुर गुरहैनाय बा हौवाफोरा ना सारहैनाय ओ बेबायदिनो सेन साहैनाय काकिस थाहैनाय बेफोर बिथिंफोरखौ जोङो। नुनो मोनबोदों आरो दा आङो। नोंथांनाव बे बर'फोरनि ओ ना हमनाय ओ हुदा आरो बर'फ्रा ओ बैफोर सेन जेखाइ खबायफोरखौ माबायदि बानायोमोन बेखौ नोंथांनि ओमफ्राय मिनथिनो लुबैदों आरो
औ औ नोंथां ओव बर'फोरहा ना हमनायनि मोनसे गोख्रों हारिमुखौ जोङो नुनो मोनो एबा बर'फोरा मोनसे गोख्रों हारिमु ना हमनायनि मोनसे हारिमु दं जाय हारिमुवा गोदो गोदाय आजौ आजै मोननि सम समनिफ्रायनो सोलिबोदों। मोनसे दोरों हिसाबै बियो सोलिबोदों।
औ
बर'फोरा ना हमनाय समाव गोबां गुबुन गुबुन रोखोमनि औवाजों बानायनाय नेटजों बाहायनाय बायदि मुवाफोरखौ बाहायो।
औ
बेफोर मुवाफोरखौ बिसोरो मेसिन मेसिन एबा गोदान मुगानि जेबो हेफाजाब लायालासिनो। गावसोरनो गावनि रोंगौथिजों बिसोरो आखाइजोंनो बानायनानै लायो।
औ
ना हमनायजों सोमोन्दो थानाय बिथांमोना गोबां गुबुन गुबुन आइजेंफोरफोरखौ बाहायो जेरै जेखाइ खबायाइ फल' सेन खखा बायदियानो गाहाय बे मुवाफोरखौ बिसोरो मिथिंगायावनो मोननाय। औ-औवा औवाफोरजों बिसोरो बानायना लायो। औवाया बर' समाजाव मोनसे गुवार जायगा आवगिरनानै लानो हादों जेराव बर' सुबुंफोरा जोनोम जानायनिफ्राय लानानै थैजासिम बाहायनायखौ जोङो नुनो नुनो मोनो।
औ।
बर'फोरा ना हमनायाव बाहायनाय जेरै जेखाइ बे जेखाइखौ बर' फ्रा औवाजों बानायो बेखौ बानायनो बानायनो थाखाय गिबियावनो सासे‌ आरिमुगिरिया
औ।
औवा सायख'नायनिफ्राय जागायजेनो
औ।
खाइखौ बानायनो थाखाय सासे आरिमुगिरिया गावनो गोनां जानाय। एबा जेखाइ बानायनो थाखाय थिक जखानि नाय नानै बे औवा। खौ दाननाय जायो। आरो दाननानै जखा बायदियै हास'नानै लानाय जायो। आरो बेखौ फिसा। फिसा खाथि सैनानै लानाय जायो।
औ।
आरो बे खाथिखौ आरिमुगिरिफोरा हेबनायनि सिगां दैयाव दसे सो मनानै दोननाय दोननायखौ जोङो नुनो मोनो। आरो। सोमना दोनखांनायनि उनाव
औ
बेखौ गंब्रै खाथिनि गेजेरजों जुरिजेननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बेबायदिनो खाथि सोदेरलांबाय थानानै बे जेखाय खौ हेबलांबाय थायो आरो जेब्ला खाथिजों हेबनाया हेबनायखौ हेब खांगोन अब्ला मोनसे गोरा औवा खा खामि लानानै बेखौ
औ
थाम खनानि मोनसे महर खालामनानै बेयाव बै हेबनानै लानाय हेबनानै लानाय औवाजों औवा खाथिजों हेबनानै लानाय जि जेखाइनि थाखाय हेबनानै लानाय जि औवाजों हेबना लानाय बेखौ प्लास्टिक दिरुंफोरजों खानायखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे जेखायहा मोनसे हेन्देल बायदि हमग्रा थायो बेनि अनगायै जेरै खबाय बे खबाइखौ खबाइखौबो बानायनो थाखाय बर'फोरा औवा औवा बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो बे खबाइखौ बानायनो थाखाय आरिमुगिरिफोरा औवा खाथिखौ एसे गथा रोखोमहै सैनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो बेनि अनगायै जेरै सेन सेनखौ बर'फोरा बहाबा दुब्लि दुब्लि आलि नङाब्ला बान्दोफोराव सानाय जायो आरो बे सेनखौ बर'फोरा औवाजों बानायनाय जायो बेखौ बानायनो थाखाय सासे आरिमुगिरिया नांगौ बायदि गावनो जिबायायदि औवानि गोनां जायो बेबायदि औवाखौ सासे आरिमुगिरिया सायख'नानै लाग्रोनाय जायो बेनि उनाव जखा बायदियै दानस'नानै लानाय जायो आरो बेखौ प्लास्टिक दिरुंफोरजों महर होनाय जायो फिसा फिसा खाथि सैनायनि गेजेरजों बेनि अनगायै जेरै खखा बे खखाखौबो बर'फोरा औवाजों बानायो जायखौ दुब्लिबारि आरो जाम्फैफोराव सानो थाखाय बाहायनाय जायो बेखौ नांगौबायायदि नांगौ बायदि जखायाव बिजौथिं बिजौथिंनि बाहागोखौ नायनानै लानाय जायो बेनि उनाव बिजौथिंनिफ्राय फिसा फिसा खाथिजिरनानै प्लास्टिक दिरुंजों हेबबोबाय थानायखौ जोङो नुनो मोनो हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ